ओइ।
औ।
मा खालामदों?
दंनै ओरैनो। नोंलाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दङ नै जिरायला बायदों।
अ मा मावामोन ना सो जोगोनारजो
आं मिनिनो ओंखारबाय जिनो
मानो
सोर सोर दं
आइबो दङ आगैबो दङ आंबो दङ। हौवासोहाय।
ए
ओंखाम जाखांबाय?
जाथ'वाखै।
मा ओंख्रि?
ओंख्रिया आलु सो।
मा होन्दों?
ओंख्रिया आलुसो।
ए
नोंसिनालाय? आइ दं बाबा दं आं दं।
सानदुंआ गोसाथार बोथोरा बोरैबाथार।
दा बावै बोथोरानो बेराद गाज्रि।
बोरै थानो सुखुयो एफ्फा गरम।
नोंलाय नोंहा?
आं बाहेरावसो दङ।
आंहा न' सिङाव जिरायनानै दङ हाबथुमनानै दङ।
आयौ एफ्फा गरमाव?
जिरायनानै दङ आङो हायावनो।
थ' मोजां बार बारदों।
जोंना जिरायनो माबायानो गैया फिफांफ्रानो
फां गैया?
हाग्रा गुदु गोजा
ओरै फै जोंनिजों
दा थांगोन आं अ
जोंनियासे मोजांथार नै जिरायनो आयौ जायगाया।
खोनाबाय?
आं अबाव थाबावनांगौथाय?
दा खान्थाल जागोन दे जोंहा नोंसिनिखौ
खान्थाल
औ
जागोन
लोगोफोरखौबो लिंहरनांगोन
औ बिसोरखौबो लिंहरनोसै लोगोफोरखौ
थायजौ खाजि खान्थाल खाजि जानांगौलाय जोंहा
उम जोंनाव दङ थाइजौआ दा हाननानै लांगोन आङो नोंसिनाव दंना गैया
जोङा थाइजौ आनो गैया
थाइजौ
जाजायोब्रा ओमफ्राय मानसिफोर ज नङाबा बोरै जानांगौ
र दा बिसोरखौ लेंहरनानै जागोन लोगोफोरखौ आं ओंखाम जानानै दुगैग्रोगोन बिनि उनाव औ दा सान्दुं गोसाखाना
नोंबा माला जागोन ओंखामखौ
जाखा नोसै दसे थानानै
माला जाबाव
थालिर गोमोनफोर गैया नामा रा
थालिर गोमोन गैया गैया थालिर दङ बायनानै लांफै आइ फाननाय
नङा थान्दासो जानांगौ होनब्रसि होनब्रसिसो मोनलाय लांबाय आं
थाल लाथारदांं
दखानाव रां खांनानै बायहैनोसै
सोर फाननांगौ दा बायदिआव लाय
माबाखौसो बे थाइजौनि जुइसफोरखौसो आया आइया होनथारनोसैमोन आङो
होनथनांला
बार खोलो खोलो बारदों बिफां बिलाइफ्रा हनै मोसालाबाय थादों जोंनिजों
माया बारा
बार बारनायजों बिफां बिलाइफ्रा मोसालाबाय थादों हनै थान्दानो
अबे जायगायाव दङ नोंलाय
आंङो लामायावसो दं होनखाबाय
ए लामयावसो
लामायावसो जिरनानै दं नै बाराबो दसेनो बारो दसेनो थाङोब्रा
उम
जारला मोनलासो
न'खरनि बागै रायलाय फाग्लि दाहाय रायलायगोन बेखौ होनदो‌ लाय रा
मा होनदों
न'खरनि बागै रायलाय होनदां
ओइ नोंनिखौ मानो खोनाफैनो नागिरा
नोंनिखौबो लावदानो आइया
थोदस।
खराखौनो खोनानो नागिरा।
बिदिनो खोना खायोदां।
औ थुजाया खोमा। नोंसिना खान्थाला रायाखै?
एसे नांबावगौ बायदि मोनदोंलै दानो जाजाथनाय नङादां।
ए
लिसुआबो गैला।
दहै जाजोबबाय।
दहै जाजोबबायथ आरो दहायबो मा
गैखाया थाइखाया
थाइनाया थाइदोंमोन बारजोंनो सेस बुस्रिजोबदों बारानो।
उम बिबार बारदोंमोनना जिनो।
गैया दाखालिबो दाखालिबो जाखादोंमोन ओमफ्राय दाखालिबो गैया एसेल मोनजाखादों नानि मोनहा।
ए जाफैदों
औ नानिमोन फैदोंमोनना दाखालि?
ए
माबा लिसु जानो होनना फैदोंमोन।
गुमैबो?
औ गुमैबो फैदों।
उम
बाबुबो।
ए
मा जाखो?
खोना संदां।
खबर सबर माब्रै?
मोजाङानो।
हा?
मोजाङानो होन
जेरावबो थांथाराखै नामा?
थांदों दाखाल
अबाव थाङा?
माबायाव
बेराय हैलाबायदों?
उम बेराय हैलाबायदों दै बा हाजो जिङाव।
बेरायहैलाबायनोलाय।
औ
रावबो जायाखै नामा सानैनाबो ओंखाम
मा?
रावबो जायाखै दाबो
जाबाय फुङाव माखासेया आङा फुङाव जायाखै।
आंबा फुङाव जायाखै ओरैनो। लोगोफोर फैनानै जिरायला गासिनो।
थालिर एवनाय गाइखेर लोंदों बहाय।
लोगोफोर फैनानै रायलायगासिनो जिरायलागासिनो ओंखामखौनो जानो बावदों आंहा।
जायाखैमोन आरो फुङाव?
ओहो जायाखैमोन आं दासो जाखांनानै
ए नायद'
हो
नायद'
ओहो जाथ'वाखै लोगोफ्रानो जा गोबाव गोबाव थाखायो थाबाथाय थाबाय फाग्लिफ्रा।
औ आंबो फैनो रोंखाया।
हो जा जा मोजां सिखिरि बादों। लामायाव
एह
जा साइसनो बिबार बिबारनि माबा जानो नागिरदों।
ओंखाम खुरनो थिननाय आंखौ
र'हाय र' दसे थाबाव नै जामि जाथारसै।
औ आयै आइयै होननो मोनो दा?
दे अरजाया जायो।
ओइ आइयै सेङानो
दसे थाथारखानोसै नै
जारला हाय जोंना जेरावबो औ
ओंखायनो नों दस थाखानो होनखादोंमोन ना आङो।
उम अरजाला
नोंनानो आखाया जाथारा
ओय जोंहा रायज्लायदों आसिगरजों आजों
जाखान सिगोन
जाखानोसै खामानि मावनानै दासो फैदों बाबाया।
सोरनाव मावहैया?
माबामोननाव बिरिखा मोननाव।
दाबो मावखाङाखै? न' लुदों दा?
औ बे सायाव बाला अन्थाइ माबानानै होदों मा होनो बिदिखौ
ए आं मिथिलाय लाङाहाय बांद्राय
उम
गोबाव सिना बिसिना
औ गोबाव जाथारबाय।
बैसागु बायनानैसोमोन नामाथाय रंजाखांनानै
औ
मालाया जा मोजां जाबायना बिसिनासो।
मालाय
जोंफोरनासो गैया
जोंनासो गैया दासिमबो हानि न'आनो
मा खालामनो खाफालानो बेनोबा जोंनालाय। बोरैथो जानो आरो
आमसिसुवाया बिसिबाङाव मोनलाय स्नि
थै जामबि बिदि नङा
थाइजौ जानाय समा?
मालाथो?
खान्थाल थाइजौ जानाय समा? जाथारनोसै बावला र' एसे सानग्रोनांगौसो। बांद्राय जानला मोनला नो
सानखादोंसोथ' आङो सानखानानैसै होनदों आं
होमबामालाय जामबि आं जाया जाया मोनथारदों रायलायनायखौनो गोबाव जाबायमोन ना जों रायलायैआ
ओइ जाथारनोसै ने
उम बाराबो गैबावलारा अबाव थांजोबखो
ओम जि बोथोरानो गरमथार
ओइ दा थां जोंनाव फैगोन नामा ना आं थांगोन
माला
दानो नै बिबा
नों फैदो नोंहा बावहाय दंखायो हायना आंहा ओंखाम जानांगौ
नों ओंखाम जाथ'नाआ रां र'
औ नों फैग्रोदो नों फैखांनानै जानोसै नोंबो जालांनो हागोन जानो गोसोबा
मा मा ओंख्रै नोंसिना
आलु ओंख्रि ओमफायो बे मानलाग्राया
आं खथथ' मोजां जा खांबाय जोगोनारजों सयाबिनजों
आयौ मालायसो गोथावथार
जाबावाखै माथो आंलाय नोंसिनि बे मानलानाय मुनलानायखौलाय
थोनबो दंबावोसो जोंना
औ
फानलु बाथोना उदै आलौवो दाबायदियाव जाजाया
जायोहाय जोंना गैजायैफोरना
थोद फाग्लि फाग्लि गैजाया जायो नामा सोरबा
बानलुखौ दाम खमनि मोनदोंदां ओंखायनो बानलु बा
न'आव गायनायनि दंना जोंना
बा मालायसो मोजां मोजां
खुगाखौनो बुनानैसो लानो लु बेस
ओमफ्राय आं थांनोसै दे
औ फैदो दे फैदो आब'
नों न'आवनो दंखायोदा
औ
दरा खेवनानै दोन
खेंखानायसो आब'
मारिनानैबो थायोना नोङो बिनानाव
आं अखा हाबासो थायो आब' गिनानै